औ
हेलौ नोंथां
औ
हेलौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा सम दङ ना दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन हागोन
नोंथांजों आङो बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन दे बुंदो
बुरलुंबुथुर होनबा जोंनि सा भारताव जेनेबा नोंथां सिन्दु दैमा गंगा आरो बुरलुंबुथुर बे मोन थाम दैमाया जेरै सा भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन जेरैबो दिष्ट्रिकनिफ्राय जोबोद गोनांथि गोनां दैमा होनना बुं जागोन नङा होमबा
नंगौ नंगौ
बे दै बे मोनथाम दैमायानो जोबोद गोथौ बेखायनो दैज्लां मेसें जेब्लाबो जोंनियाव दैमाफोराव दै थाबाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो बुरलुंबुथुरा जेनेबा ब्रह्मपुत्रबो होननाय जायो नङा होनोमबा नोंथां बुरलुंबुथुरखौनो बुरलुंबुथुर भारतनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय दैमा जेरै जोंनि माबायाव नङा होनबा नोंथां
औ
हिमालय हाजो जोमानि मानास बिलोमाया बेनिनो फुंखा होननांगोन नोंथां बेनिफ्राय सिगाङाव सा सानजा सानजा मोखां जानानै बोहैलांनानै आसामनि हायाव हाबफैग्रोदों आरो लामा सोलायनानै सोनाब मोखां जानानै लासैनो आसाम आरो बांला हादरनि गेजेरजों बोहैलांनानै अनमा दैमा जों लोगो लाहैनानै मेगना मुं लानानै बंग लैथोयाव गोग्लैहैदोंनो नोंथां बे बुरलुंबुथुर दैया
औ-औ नंगौ नोंथां
उजिजेेननाय जायगायाव बिनि मुङा सम्फु होननाय जाहैबायनो नोंथां आसामाव हाबफैनाय लो लोगो लोगो दिहिं आरो उनाव बुरलुंबुथुर मुं मोनदों नो नोंथां दैमाया बुरलुंबुथुर दैमाया बेनिफ्राय सिगां जाबोनाय समाव बिनि मुङा सम्फु होनना मिथिनाय जायोमोन नोंथां बेनिफ्राय आसामाव बोहैबोनानै आसामाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो दं आरो बुरलुंबुथुर मुं मोनदों बे दैमाया
औ नंगौ नोंथां
बुरलुंबुथुरखौ जोङो गुबुन मोनसे मुं होननानैबो मिथिनाय जायो बुरलुंबुथुरा गुबुन मोनसे मुङा जादों लुइद एबा गेदेट लुइदनो नोंथां बुरलुंबुथुरनि गुबुन मोनसे मुङा बुंनो थाङोब्ला आरो बेखौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनागासिनो दे नोंथाङा बुंलांदो
गंगाबा बादिनो जेन गंगा दैमा जेन नोंथाङा मोनथिखायोना गंगायाबो जोंनि मोनसे बिराद गिदिर दैमा गोथार दैमा होनना नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
गंगबादिनो बुरलुंबुथुर आबो मोनसे गोथार दैमा आरो नोंथां बे जोंनिया आसामनि बिराद थानाय जोंनि मोनसे मुंदांखा दैमा नङा होमबा नोंथां गंगाबादिनो बुरलुंबुथुर राबो मोनसे गोथार दैमा आरो बिनि जोनोमनि सोमोन्दैबो मोनसे खोनासंथावथाव सल' दङ नोंथाङा
औ
माबा औ फुराननि सल'बा जेब्ला बियो ब्रह्मानि फिसाज्ला आरो गुबुन मोनसे सल'नि बादिब्ला सान्थुनुनि बिसि अंगानि गोरबोआव जोनोम मोननायनो नोंथा खोनादों ना नोंथां जोनोमनि समाव बियो मोनसे दैनि लादुराम मोननो नोंथां बेनिखायनो बिफा सातनुआ बे दै लाधुराखौ फुनदिलिनि खाथिनि खुन्दा गोथौ एबा हाखराव मोनसेयाव दोनहैयोनो बेवहायनो बियो देर देरखोन देरनानै दैखोन बारायनानै खुथायाबो बुंफबजोबनानै उनाव बिमा दानथारगिरिनि परसुरामा महा फाबखौ सुस्रांनो थाखाय आखयाव नांथाब रुवाखौ लानानै बे खुन्दायाव फैयो आरो खुन्दानि बुरिखौ दानखावनानै होनानै बिनि दैजों आखाइ सुनायाव रुहाया आखायनिफ्राय थल्ल' गयो नोंथां आरो बियो थाब पाइपनिफ्राय बारग'यो फापनिफ्राय बारग'यो बिनि लामाजोंनो दालाइसे दै बोहैबोनानै दिहं दैमाजों लोगो लानानै बुरलुं बुथुर मुंङै खामरुपनि गेजेरजों लैथो माखौ थांखि लानानै बोहैलाङो नो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ ओ बे लुइ दिबा बुरलुंबुथुर आसामनि सुबुं सुबुंफोरनि जिउ बादि लुइथनि दाहारा आसामनि सुबुंनि जिउनि दाहार होनदों नोंथां आसामनि
औ औ
आसामनि सोदोमस्रि बा आसामनि हारिमु गासिबो लुइथनि सेरनिनो हारिमु आसामनि रांखान्थि आसामनि माहारि खान्थि आरो मा रांखान्थियावबो लुइथनि गोहोमा जोबोदथारनो जोबनो गैया होननानै बुंनांगोन आरो। लुइदआ आसामनि सुबुंनि गोदो गोदायनि जारिमिन बा दानि थुलुंगा आरो इयुननि लुबैनाय गो नोंथां। लुइदनि बोरि सेरनि सेंग्राफोरा फैनोसेबो गिनाय गैया आरो गावनि हादरनि उदांस्रि
औ औ
थाखाय जोंनि सेंग्राफ्रा लुइदनि गुफुर दैखौ बिखानि थैजों गोजा खालामना दोनदोंमोन खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनागासिनो दे बुंलांदो।
लुइतनि गेजेरावनो माजुलि जाय बुहुमनि गेजेराव मोनसेल' दैमा जि दै आसामनि बैष्णब धोरोम जिउनि मिरु नङा ओमबा उमान्द गोदो गोदायनि गोथार थिलिफ्रा लुइतनि गेजेरावनो बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेरावनो जोंना बे माजुलि दैमाजिब आरो उमान्द बेनो दङ नङा ओमबा नोंथां?
औ औ दङ दङ।
बेनि दालाइसेनि जायगाया साबसिन हामसिन गो गोथार थानसालि पुरुस्रांरामपुन बेनि सेरावनो गुबुन गंनै गोथार थानसालि खाम खामार दमा आरो अर्थ' बल' खानथ' दङनो नोंथां।
औ
मन्दिर दं आरो सानसालि होनदों आरो नोंथां।
औ औ
खोनादों ना नोंथां औ। गोदोनि आसामाव जेनेबा दानि बायदि लामा गैयामोन नोंथां। जायबा दंमोन बेफोरनो थाबायनानै थांनो थाखायल' मोजां मोन नङा ओमबा नोंथां? गोदोनि लामा सामाफ्रा जेनेबा एथ'बाबो मोजां नङामोन जेनेबा जास्ट गारि मटर हाबजानाय आरो गारि मटराबो बिराद खम बिबांनिमोन नङा ओमबा? गंफा गंनैसो नुनो औ फार्स्ट थाबायनानै थांथावथाव लामाल'मोन आरो दला फालखि गराय मैदेरनि अनगायै गोदोथ' बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नङा ओमबा बांसिन गराइ गारि मैसो उम मैदेरफोरजों जों गिदिर गिदिर मालमाथा दैखांना लांनाय बेफोरखौ बायनाय जायोमोन बुंनो थाङोब्ला ओमफ्राय जोङो दैनि गेजेरजोंबो मोनसेल' थांग्रा राहा लामा थांलाय फैलाय हानथा मेलियाव जों दैखौबो बिराद बाहायनाय जायो नङा ओमबा दैजोंबो थाङोमोन नोंथां? बेफोराव बिराद नाव बानायनानै दैजों हान्थिनाय माल माथा लांनाय बेहार फालांगियाव गोबां दैयाबो जोंखौ हेफाजाब होबोदों ओमबा नोंथां लामा फ्रायबो औ औ बेनो आरो नोंथां आथिखाला जादों फारनैथिंजायनिफ्राय जेनेबा गोबां दैसा बोहैबोनाय बुरलुंबुथुराव गोग्लैफैदों एबा आसामावबो गोबां रोखोमनि दैमा फिसा फिसा दंबावो बेफोरो फैयै फैयो बेफोर बुरलुंबुथुरनि बिखायावनो जमा जाफैजोबो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोर दैज्लां बोथोराव जेनेबा बे दैमाफोरा दैजों लोगोसे बायदिनो रोखोमनि गोबां अखा बांखा जेरै बुखारनानै लाबोनाय बुरलुंबुथुराव गारफैयो जेनेबा दैमा दैसा फोरावनो मोजां गाज्रि दै दैज्लां बोथोराव बिराद उसिफावनाय जायोना नोंथां दैज्लां जायोब्ला जेरै जोंनि फारसेथिं मोजांबो फारसेथिं खहाबो खालामाना गालाङो नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोरा बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव दैया अभार बाना जायोब्ला जिब जुनार न' बां माइ आबाद मा आबाद गासिखौबो नस्थ' खालामबोजोबो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरो बुंखारबोनानै बुर्लुंबुथुरावनो जमा जाफैजोबो आरो स्रां फां खालामना गारबोनाय जायो आर फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला फिसा फिसौ दैबाना जायोब्ला जोंहा दै लोमनानै माखासे हाफोरा फुलुं गोनां एबा हासार गोनां खालामना होलाङो नङा होमबा नोंथां माखासे मैला मैथा माबाफोरखौ जोंहा बुखारलांनानै स्रां स्रिंबो खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम बेदिजों आरो ब्रह्मपुत्र होनोब्ला नोंथां ब्रह्मपुत्रुआ जोंनि गुबुन मोनसे सोदोब बेखौ होनोब्ला जोंनि गुबुन राव जाहैबाय ब्रह्मपुत्रआ जोंनि बर' रावा बुङोब्ला बुरलुंबुथुर होननानै बुंसै ओमफ्राय बे औ नोंथाङाबो फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां बुर्लुंबुथुर दैमानि सोमोन्दै
औ बुरलुंबुथुर दैमानि सोमोन्दैथ' गुदि जागायजेननायनिफ्राय लानानै नोंथाङानो बुंलांबाय बुंलांनाया औ औ अब्लाबो दा बुंनो थाङोब्ला बे बुर्लुंबुथुरनि गोबां जारिमिन दङ होनना आं आं मिनथिगौ एसे सिगां जोङो लिरनाय फरायनायाव एसे मोनदों
उम उम उम
औ बे बुर्लुंबुथुर दैमानि बिखायावनो गोबां जारिमिना जोंनि दङ जेरै बुंनो थाङोबा बै लासित बरपुकन मुंनि सासे दङमोन ना जोंनि बिर जोहोलाव
औ दावहारु ना मा होनो
दा जोंनि आसामाव जि दङ गुवाहाटि नोगोरमानि खाथियाव सारायघाट दालाङा
औ नंगौ नोंथां
औ बे बेहायनो बिथांनिबो माबा बानायना दोन्दों मुसुखा बानायना दोन्दों
औ नोंथां नंगौ
लासित बरफुकन बिथांनि
उम उम
नङा होनबा नोंथां औ बिथाङा बे जायगायावनो माने गोदो जेब्ला जोंनि ओ मा होनो बेखौ राजा जेब्ला राजा दङमोन जोंहा
उ उ
औ औ जों गोदोथ' आरो दाथ' जेनेबा बे राजखान्थि माबाया सोलिगासिनो सिगांथ' आरो राजा रानिनि आमुलसोमोन नालाय
औ नंगौ
बै समाव गुबुन राजानि हानजाया गुबुन माबाखौ साग्लोबनानै गाग्लोबनानै बिदि जायगा आवग्रिनाय गोबां माबा दङमोन नङा होनबा
औ नोंबो दखल खालाम जानाय नङा होमबा नोंथां
हेल'
जायगा औ खोनादोंना नोंथां हेल' औ औ नोंथां दे होमबा नोंथा माबाखौ जोङो उननि आयदायाव सावरायफिननोसै नामा नोंथां
औ औ जोंहा समाव जाना फैबाय
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ